हेल' नोंथां।
औ नोथां खोनादों।
औ खोनादोंना नोंथाङा? औ नोंथाङा दायो फ्रियैनो दङ ना?
औ फ्रियैनो दङ।
औ जोंहा होमबा मोनसे ओ टपिकनि सायावसो खोथा सावरायनो ओ सानदोंमोन नोंथांजों। नोंथांजों सावरायनो हागोन ना?
हागोन।
जोंहा माने होमबा आ बर'फोरनि गेलेनाय ओ गोदोनिफ्राय दासिमाव जों माबायदि सोलायबोखो गेलेनायफ्रा आरो गेलेनायनि गेजेरजों गावनि गेलेनायनि गेजेरजों गावनि देहाखौ माबायदि ओ राफोद खालामनानै लानो हायो बेनि सोमोन्दै ओ बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा।
औ जागोन दे।
औ।
गेलेनाय
गेलेनायनि सोमोन्दै औ।
ओ गोदोनि आं गिबियावनो गोदोनिफ्राय लाबोनोसै। गोदोनि समाव जोंहा जोंनि गेलेनायखौथ' बांसिन गथ' उन्दै गथ'फोरनि फोरानो बांसिन गेलेयोमोन नालाय। बेनि उनाव गेदेरफोरा गेलेनाय हिसाबै जोंहा जोलुर गेलेनाय जेनेबा बिब्दिनो भलिबल गेलेनाय बेफोरखौ बांसिन नुनाय मोनो बेनि
अनगायैबो बांसिनै गेलेयो होनब्लाथाय उन्दै गथ'फोरानो गेलेयोमोन। ओ बे उन्दै गथ'फोर गेलेनायनि बेलायाव जोंहा गर गेलेनाय जेनेबा बेबादि बेबादिनो जोंनि ओब आङो माने गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन मुं बुङो गेलेनायखौ बेबायदिनो जोंनिथिं दंमोन बाथा बाथा गेलेनाय बिर गेलेनाय ओ बेबादिनो थाइसिम गेलेनाय ओ आरो गोबां बेफोरबादिनो गोबां गेलेनाय नुनो मोनोमोन आरो। बेबायदिनो जों आ औ जेनेबा मोनसे दंमोन बेखौ मा होनना बुङोमोन ओ जेराव हाखरखौ खुरनानै बेयाव थास' बेदर बा बायदि बायदि बेदरफोरखौ दोनखोमानाय बायदि दि बायदि बेबायदिनो बिलाइ बिलाइ लायनाय खारनाय बेबादिनो आरो बाराव बिलाइफोरखौ जेरै फांखा बानायनानै गेलेनाय बेबादिनो गोबां गेलेनायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदिनो दैयाव गेलेनाय हायाव गेलेनाय ओ आरो थाखुमालायनाय गेलेनाय बेफोरबायदिनो गोबां गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन। जेराव उन्दै गथ'फोरा गावबा गावनि फरायनायजों लोगोसे ओ गेलेनानै गावसोरनि देहाफोरखौ मोजाङै लाखियोमोन।
औ औ।
बेबादिनो आरो लोगोसे ओ बेफोर गेलेनायनि गेजेरजों जोंनि जा गेलेनाय हारिमु बेबो जोंहा जोबोद मोजाङै ओ सोलिबोदोंमोन बै समाव। नाथाय आथिखालाव आथिखालनि गेलेनायनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला जोंहा आथिखालनि उन्दै गथ'फोरनि गेजेराव जोंनि गोदोनि जा गेलेनायफोर बेफोर गेलेनायफोरनि बांसिनखौनो जों नुनो मोनलिया माने गैलियानो होनना बुंजायो। मानोना जोंहा गोदान मुगा फैनाय लोगो लोगो लोगोनो बयबो मबाइलाव नांथाब जेरै दा सासे ओन्दै द' दाननि खुदियानोबो जोङो मबाइल होनांगौ जायो बेफोरबायदिनो बे जायनि थाखाय माने जोंहा समाजाव जोंनि गोदोनि जा दोरोङारि गेलेनाय बे दोरोङारि गेलेनायफोरखौ जों नुनो मोनलिया जायनि जाहोनाव दोरोङारि गेलेनाया जोबलांनायनि अनगायैबो जोंनि बर' गथ' बा लाइमोनफोरनि जा देहायारि जा मा होननानै बुङो बेखौ ओ गोख्रोंथि बा देहायारि जा ओ देहायारि जा जेनेबा सांग्रां बेफोरो गैया जानो हमबाय मानोना जोंहा देहाफोरा मोजाङै गेलेयैनि जाहोनाव गेलेथारैनि जाहोनाव जोंनि देहाफोरा मोजाङै जा मा होनांगौ थाजिम जानो मोनला देहाफोरा मोजाङै
प्राद फिद जानो मोनला।
फ्राद फ्रिद जानो मोनला बेनि थाखाय जोंनि गथ'फोरनि दानि थासारिखौ लोरबां जाबोनायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो आरो लोगोसे आथिखालनि फरायनाय लिरनायनि जा प्रेसार जा माने नारसिननाय बेनि थाखाय खायबो गेलेनायफोरा खमायलांदों। खौ बुंनो हायो मानोना जोंहा उन्दै सासेया जोनोम जानानै थाम नै बोसोर खावसे बा थाम बोसोर जानायनिफ्रायनो जोंहा फरायसालियाव थांनांगौ जायो गोदोनि समावथ' नाथाय बेफोरबायदि नङामोन गथ'फोरा ब्रै बोसोरसिम हालागै मोजाङै जेनेबा गावनि जिउखौ गावनि जा उन्दै समनि रंजानायखौ खालाम मोजाङै खालामनो हायोमोन नाथाय नाथाय दानिया थाम बोसोर नै खावसे बोसोर जानाय उननिफ्रायनो जा फरायसालियाव थिनहरनानै जेनेबा सासे फरायसानावनो जि जिनै बेफोरबायदि बिजाब थायो जि खान जिनै खान बेफोरबायदि बिजाबफोर थायो जेराव
औ औ
फुंनि स्नि बा दाइन रिंगानिफ्रायनो फरायसालियाव थांनानै मोनानि थाम ब्रै रिंगा सिमहालागै फरायसालियाव थानो गोनां जायो जायनि थाखाय गथ'फोरा फैनानै जा गेलेनायनि सम बेखौ मोननाय-मोननाय जाया।
औ औ
औ आरो बेयाव मोनसे मा होनना बुंगोन बेखौ बेयाव मोनसे जेनेबा मोनसे पार्क दं जेराव बेयो बेफोरो बांसिनै जा प्राइभेट फरायसालि बेफोराव जायो नाथाय जोंहा सोरखारि फरायसालियाव फरायनाय गथ'फोरा दासिमबो बेखिनि टाइमखौ जों मोननो हायो नाथाय बिसोरनि गेजेरावबो जा मबाइलनि जा थासारि फैनायनि गेजेराव फैनायनि थाखाय बिसोरबो बेखिनि समखौ होनो हाला दा नोंथांनि नोंथाङा गोदोनि गेलेनाय आरो दानि गेलेनायनि गेजेराव मा मा फारागफोर नुनो मोनदों बेखौ एसे फोरमायनानै होदो दे।
औ औ जागोन नोंथां जोंहाथ' गेलेनायखौ जोङो गोदोनि दासिमाव जोङो गेलेनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो ना गोदोनि समावहाय जोंहा गेलेयोमोन गेलेनायाथ' ओ जोंना गेलेयोमोन आरो ना। बेनिफ्रायबो जोंहा माने ओ गोबां माखासे गेलेनायफोरखौ जोङो बावगारबोजोबनो हमबाय आरो ना। ओ बेफोरो ओ बेफोर गेलेनायफ्रा जादों माने बिदिनो बाथा गेलेनाय, दैसे दैनि गेलेनाय, गिला गेलेनाय आरो बारनाय- बारनाय गेलेनाय जिहेथु जोंना आयथिं थिखोनानै ओ गोदो बारोमोन नालाय, नाथाय दा बेफोरखौ गेलेला आरो ना। आरो थाखुमालायनाय गेलेनाय बेफोरो माने गेलेनायखौ जोंङो नुनो मोन ला एबा गेलेला आरो गोदोनि समफ्राव माने बिदिनो ओ गथ'फ्रा गेलेयोमोन आरो ना बेफोरबायदिनि अनगायैबो ओ गिदिर गदिरफ्राबो गेलेनायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आरो। जेरै जोलुर गेलेनाय, क्रिकेट गेलेनाय, बिदिनो ओ काबादि गेलेनाय हिनजावसाफोरनि थाखायबो आरो काबादि गेलेनाय, रेडि गेलेनाय, बिलाइ लायलाय लायनाय गेलेनाय बेफोरखौ जोङो ओ नुनो मोनोमोन आरो गोदोनि समावहाय। जिहेतु गोदोनि समावहाय गेलेनाया माने मोज जांमोन आरो ना आरो गेलेनाया दाबो मोजां ओ गोदोनि स माव मोजांसिनमोन। जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा माने ओ गावनि देहा खौबो जोङो मोजाङै गोग्गो लाखिनो हायो आरो ना। ओ एसे एनै गेलेनायनि गेजेरजोंहाय। जिहेथु जोंहा बेमार आजारनि थाखायबो ओ बारग'नो हायो। बेमार आजारफोरनि थाखायबो बेफोरबायदि ओ गेलेयोब्ला। औ नाथाय दानि बेलायावहाय जोङो गेलेनायनि गेजेरजों जोंहा गोबां जौगानोबो हानायखौ जोङो नु-नुनो मोन्दों आरो। जेरै होननानै बुङोब्ला जोंहा ओ मोजां सासे फुटबल गेलेगिरि बा क्रिकेट गेलेगिरि एबा भलिबल गेलेगिरि एबा काबादि गेलेगिरि जानानै जोंहा ओ गावखौ माने सिनायथि होनो हायो ओ संसारावहाय बा मुलुगावहाय ओ बयजोंबो सिनायजानाय ओ जेरै जोङो ओ बुंनो हायो जे बर'फोरनि गेजेरावबो दङ ओ जेरै फुटबल गेले गिरि जेरै दुर्गा बर'मोन आरो हलिचरन नार्जारी बिसोरखौ जोङो मिथिनो मोनो आरो। जोंहा माने बिसोरखौ ओ गेलेनायनि गेजेरजोंनो गावखौ सिनायथि होनो हाबाय आरो बुहुमाव माने सिनायजाबाय आरो बर' हारियाबो जे बिदि गेलेनानै माने ओ गोजौ थाखोसिम सहैनो हादों बेनि सोमोन्दै हारियाबो जौगाबाय बिदि जाहैनो हायो आरो ना। आरो लोगोसेयैनो लोगोसेयैनो माने दानि बे बेलायावहाय गोबां बिदिनो गेलेनायखौ नुनो मोनसै जोङो ओ माने ओ गोबां गासिबो गेले मुुखुब जानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना जिहेथु जोंहा मिथियो जे गेले नायनि गेजेरजों जोङो गावनि जिउनि थांखिखौ दानो हायो एबा गावनि जिउ खौ जोङो मोजां लामाजों लांनो हायो आरो रां गेलेनायनि जोङो रांखावरि खामायनो हायो बेफोरबादिखौ जोङो दायो साननो हानानै माने गोबां मान सिफ्रानो ओ गेलेनाय बहाय मुखुब जानायखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना। खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों।
औ जोंहा माने दानि बेलायावहाय जोंहा ओ गेलेनायाव गोबां मुखुब जानायफोरखौ जोङो नुसै आरोना। जिहेथु जोंहा गेलेनायनि गेजेरजोंहाय जोङो गावनि देहा मोदोमखौहाय सोलेरखौहाय जोंहा राफोद खालामनो हायो, आरो जोङो ओ गावखौनो गावखौनो गाव माने बेमार आजारनिफ्राय जोङो बारग'होनो हायो आरो ना। आरो ओ देहाफोरा देहानि माबाफ्रा हाराफ्रा मोजां थायो सावस्रिफ्रा मोजां जायो आरो जोंनि माने फ्रात फ्रिट जायो बेफोर बायदिखो जोङो ओ गेलेनायनि गेजेरजोंहाय ओ मिथिनो मोनो आरोना बेनि अनगायैबो जोंहा ओ गोबां गेलेनाय दंबावो दानि बेलायावहाय जोङो माने गोबां बावगारबोनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना लोगोसेयैनो माने ओ गेलेनायनि गेजेरजोंहाय जोंहा गोबां बिदिनो सासे गावखौनो फोरोंगिरि गेलेगिरि गेलेनायनि ओ एबा गेलेगिरि एबा कसाद बेफोरबायदि जोङो गावखौनो जोङो बानायनानैबो लाहैनो हायो आरो ना जिहेथु जोंहा ओ गोबां ओ उन्दै समनिफ्रायनो जोंहा गेलेबोनाय आरो लोगोसे बेफोरबायदिखो जोङो गेलेबोनानै माने गिदिर जाजासिमाव जों जोङो गावखौनो सासे कचार बेफोरबायदि जोङो बानायनानै लाहैनो हायो आरोना लोगोसेनो दानि बेलायावहाय जोंहा गोबां माने नुबोनो हादों आरोना फरायनायनि गेजेरजोंहाय जोंहा गोबां गेलेनाय फरायनायनि गेजेरजों जोंहा गेलेनायखौ जोङो ला लाफाबोबाय थानो हायो एबा जोङो लाफाबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जे जेरै जोङो फुटबल गेलेनाय क्रिकेट गेलेनाय बेफोरबायदिखौ माने उन्दै समनिफ्रायनो जोङो लाफाबोबाय थायोब्ला माने इयुनावहाय माने गोबां माने गोजौ थाखोसिम मोनहैनायखौ जोङो बुंनो हायो आरो ना एबा मिथिनो हायो औ मिथिनो मोनो आरो गोबां मोजां बेफोर बायदिनि थाख खायनो माने मोजांबो जायो आरो ना गावनि थाखाय माने मोजां जायो गोजोनाय थाबाय होमबा नोंथां
औ गोजोनाय थाबाय